हेलौ नोंथां खोना
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो दंना होमबा?
औ ओरैनो दं नोंथां।
औ औ दा जोङो दान्दिसे सम बिदिनो जोंनि बिदिनो ओ गामि एरियानि बायदिफोरखौ जों सावरायनोसै दा इदिनो नोंथांमोनथिं दा माइ गायखांबाय नामा नोंथांमोननियाव?
माइयाथ' गायखांनाया गायखांजोब्बाय। ओमफायो गायखांनांगौस न'खरसे न'खरनै सोरहाबा सोरहाबा दंबायो आरो। माने गायखांनायाथ' फिलाब इदि जाजोब्बाय। जानानै ओमफ्राय मानसिफोरानोदि हाल जांख्रा जाजोबलायबाय आरो।
औ ओमफाय ओ नोंस्रा खै बिगा गायो?
जोंहाथ' इदिनो गाया। ओमफायो
ओ
बेलेगखोनो इदि गायो आरो माने।
अ अ अ अ ओ।
एफोरबायदि इदि गायनाय जाया आरो माने हाय
ओ ओ।
नोंथांमोना माने नोंथांमोना नोंथांमोननि साइटथिं इदि गायजोब्बाय नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ इदिनो गायबाय जोंथिं इदिनो जोंथिंजाय माने बोथोर गिबियाव गायनाय जादों इदिनो जोंना आम-आमथिसुवानि सिगाङाव माने गायनाय जादों आरो। इदिनो दैया थाब थाब मोननायखाय माने थाब गायबाय बिदिनो दाथ' माने अखायै हायासै। आरो गोबां इदिनो खरान जाबाय बायदि दाब माने गायनो लानायफ्रा माने दा गायनो हायासै आरो। इदिनो दैफ्रा थांग'जोबबाय नालाय दायो बोथोरनि समानो गैला। दा बेनिखायनो माने थाब थाब गायबा मोजां मोन आरो। दा गायनो हायासै मानसि बांसिन मानसिफ्रानो। दा माने बिनि थाखायनो माने दा इदिनो जोङो टाइम मथे जों गायाबा माने माइ आबादखौ जों गायनो हानो नागिरा। दा दा नोंथांमोनहा मोसौफोर दंना गैया?
मोसौआथ' न'आ निज निजा दङ, ओमफ्राय आजिखालि बयनिबो न'खर न'खरथ' बिदि ओ मोसौ थायो आरो थानाया, ओमफ्राय सोरनिबा सोरनिबा सोरनिबा न'खर इदि गैयैखौ नुनो मोनो आरो जों, दंनाया जोंना दङ न'आव निजायदि मोसौ दं आरो।
औ आरो नोंथांमोनहा दंफां लाइफांफोर दंना गैया?
दंफां लाइफाङाथ' दङ, आजिखालि बयनिबो बारि बायदि बिफां लाइफां थाखायायोना नोंथां?
औ बिदिनो मा मा फां लाइफांफोर दंसै नोंसोरनाव नोंथां?
इदिनो थाइजौ सिगुन गाम्बारि बेफोरबायायदि दं आरो, माने बिदि बिफां लाइफां दंबाबो एथ' बिदि माबा माबा गिदि माबाद्रायनाय नङा आरो माने बिदि फिसा फिसौ बिफां बिदि दं आरो माने।
औ ओमफफ्राय दा ओ नोंसिनि जायगाथिं मा मा आबाद मावनाय जायो?
जोंनिथ' बिदिनो ओ दा दाथ' माइ माइ बोथोरना दा माइनि आबाद मावगोन। ओमफफ्राय जेला बेसर सिबिं इसोरनि माबा फैगोन अब्ला बेफोरखौ मावो आरो बेफोरखौ माने सिबिं बेसर सबाय बेफोरबायदिखौ मावो आरो। ओमफ्रायो बेफोरखौ मावनानै जेब्ला मावखांगोन अब्ला मोनगोन हागोन अब्ला अब्लानो बिदि मेचिनफ्राव हैनानै इदि लाबोयो आरो माने, नोंथांमोननि थि नोंथांमोननिथिबो मावो नामा बिदि आबाद माने
मावो मावनाय बिदिनो ओथिं सबाइ बिमाफोर मावो, बिदिनो सबाइ बिमा भिन्दि आरो बिदिनो दङ बिदिनो सबायफोर फैयो।
अ बेफोर बायदियाथ' बयनि नखर थ गाय नामा आजिखालि
औ नोंथां।
उम माने बे थारुन थारुनाथ' साब थास' बिबार मोनो बेबो बेखब फाननानै रां आरजिनो हायो थास' खायफा खायफा मानसिया थास' था-थारुनबो गायगोन थारुनखौ थारुनखौबो गायनानै फानगोन। बेहायबो रां आरजिनो हायो, ओमफाय जेनेबा थारुननिफ्रायानो जों थास' बिबार मोनगोन बेखौबो फाननानै जों रां आरजिनो हागोन।
औ नोंथां।
जों आरो न'आव निजा जानो थाखायबो बेफोरबायदिखौ मावनाय जायो आरो। आजिखालिथ' खांखिलर लिरसि पटल थाइबें एफोरबायदियाथ थाखायो नालाय।
औ औ।
बेबायदि आबादखौ मावनाय जायो आरो।
औ ओं।
नोंथांमोनहाबो माने इदि आबाद मावो नामा माने?
औ मावो मावो नोंथां बिदिनो जोङो बाजारफ्रावबो बायदिसिनाखौ फानाय जायो, जेरै जोङो थारुन बायदिखौथ' जोङो गायखायो इदिनो। थारुन बे सबाय बिमा दङ भिन्दि दं। बिदिनो जों गोजां बोथोराव लाइ लाफा बायदिफोरखौ फिसियो ओ फान ओ गायो आरो गायनानै जोङो फानहैयो। बिदिनो न'आव जानोबो गायो न'आव जानो थाखाय जोङो नांगौ नालाय। बिदिनो जोङो न'आव थाख आबादा जोङो बायनो गिबाय बिदिनो जोङो हााइफ्राव बायोबा जोङो माने गोबां बिदिनो फैसा थांबाय थायो। न'फ्राव थायोबा माने जोङो अखल थाव गोथां जों संख्रिल' बायनांगौ जायो। बाखि जोंनाव थाजोबोबा माने जोंहा संसार जानायफ्राव एसे गोरलै जायो आरो।
औ माने मुलाम्फा फैयो आरो गावनो गाव। गावनि नांगौखौ औ माने बेफोरजोंनो फाननानै थाइसे थाइनै रां आरजिनो हायो ना।
औ नोंथां ओं ओं ओमफ्राय नोंथां आं नोंथांमोनसि बिदिनो बोरमाफोर फिसिगोनना फिया बोरमा हांसो दाउफोर।
बोरमा हांसो दाव गामियावथ' इदिनो फियो फिनाया। बायो खायफा खायफानिनो गासिबो आजिखालिथ' गासिबो न'खर बिदि थाजोबा नालाय। बोरमा बेफोरबायदिबो थाजोबा नालाय खायफा खायफा गामि न'खरसे न'खरनि न'खरथाम बेफोरावथ' थाखागोन आरो ओ फियो फिसिनाया बोरमा फियो मोसौ फियो हांसो बेफोरखौथ' फिखायो। दाउ बेफोरखौथ' फिखायो ओमफ्राय बिसोर बिसोरनो थानाय थाखायबोथ' गन्द्रा थाग्रा खुलिनांगोन ना इसोरनिबो बेफोरनि थाखाय दा गावसोर बिसोरनि थानो थाखाय एक्सट्रा जायगा बानायना होनांगौ जायो।
औ
उम बोरमायाथ' थानाया थाखायो बयनिबो बयनिबो न'खराव बयनावबो थाजोबा आरो दानिया ओमफाय नोंथांमोननिथिंबो इदि बोरमा मोसौ थांसो बेफोरबायदि फियो नामा माने?
ओं फियो नोंथां इदिनो बोरमा हांसो दाउफ्रा जोंथिं गामि एरियाफ्रावथ' फिखायो बिदि बिदिनो जोङो माने ओ लकेलफ्राव इदिनो दाउफोरखौ एसे बुरजा फिसियो आरो जेनेबा न'फोर सोरबा न'आवनो जेनेबा आदारफोर होयो नालाय न'आवनो इदिनो गोबां बिदिनो थांलाय फैलायफ्रा माने खस्थ' बिदिनो लेथ्रा जायो नालाय न'आव बिदिनो खायफा बिदिनो न' फोर लुना दोन्दों आरो इदिनो दाउफोरखौ माने न'आवनो फिसा बाना न' फिसा बानायनानै बेलेगथिं आरो इदिनो माने बाउनद्रि
अ बिदिनो फारामफोर बानायनानै दोननाय फारामफोर देनेबा जे अमाफोरखौनो दिनि फारामफोर खालामनानै इदि माबानानै फानो ना माने मासेनफ्राय मानै माथाम इफोरबायदि खालामनानै फाराम थायोना अमा फाराम फोरबायदि अ हांसो बयल बयलारखोथ' मिथिखायो बयलाराबो गावनियाब फा अ बयलाराथ' फार्म थाखायो दाउ फाराम थायो
उ नोंथा नों थांनि नोंथांमोननियाबो इदि फाराम थानाय जिब जुनारफोर फियो नामा माने?
औ नोंथां फिसियो इदिनो ओ हांसोफोर फियो हांसोफोरखौ जोबनानै फियो हांसो फिसा-फिसाखौ माने बायना लाबोनानै एकस'ता दुइस'तासो बायना लाबोसिगोन बायना लाबोनानै ओमफ्राय बिदिनो न'फोर लुनानै नेबा आदार होबाय थायो आरो फुंनि बेलासिनि मोनानि। बिदिनो आदार होनानै जेनबा दैफोरबो होयो बिदिनो देरबाथाय माने हांसोआ मासेयावबो दामथार नालाय दाना फुजा सिजोनाव माने बिदिनो हांसोफोरखौबो गोबां बायो।
उम माने बेफोरखौ इदि खालामनानै दोननो हायोबा जों नांगौ समाव जेब्ला ओ जों रां रुफानि आंखाल जागोन अब्ला नांगौ समाव जों बेफोरखौ फान्नानो दां आरजिनो हागोन नांगौखिनिखौ खामायनो हागोन आरो ना।
औ नोंथां
उम आजिखालि रांजोंसो गासिबो जाजोबो नालाय
औ नोंथां
निजा गावनि नांगौ खिनिखौ इदि खामायनो थाखायनो इफोरबायदि जिब जुनार फिनाय बेबायदि फाराम खालामनाय नांगौ फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथायाइ बिदिनो मैगं थाइगं गायनाय बेफोरजोंसो गासिबो थाइसे थाइनैखौ जों खामायनो हायो नालाय
औ नोंथां
ओम
बिदिनो जोङो थांना थानो थाखाय जोङो बिदिनो गोबां बिदिनो दाउफोरखौबो जोङो फिनानै जोंङो बिदिनो थांना थानो हायो जोङो फिसिबाथाय आरो एसे बुरजा फिसिनांगौ आरो थिग बिदिनो जोङो नाफोरखौबो जोङो फिनानै जोङो ओ नाखौ एसे बुरजा हगारनांगौ आरो फ'ख्रियाव इदिनो बार' मास दै थानाय बिदिनो दैया गोबाव थानांगौ आरो ओ ओमफाय नाखौ एसे बुरजा हगारनानै जोङो फुंनि बेलासिनि मोनानि इदिनो आदार होबाय थानांगौ आदार होबाय थायोबा नाया थाब देरो नाया थाब देरनानै इदिनो मासे नाया जुदि तिन किजि सारि किजिसो जायोबा नायावबो जों गोबां रां खामायनो हायो आरो जों बेनिफ्राय फा खारिफोरनो हरोबा बिदिनो नाफोरखौ जों गोबां बिदिनो हरनो हायो आरो हरगानानै जों माने गोबां रां मोननो हायो नाफोरजोंबो माने खायसे इदिनो जाग्रा दङ
अ
थायोबा माने बायलायनो दरखार गैया आरो
औ
औ नोंथां
फायखारि दं नालाय जोंङो नांगौ जायोबा फायखारिनो इफोरबायदि खलफोर लानानै जों फायखारिफोरनो हरनो फायखारिफोरनो हरनो हायो आरो ना निजा जों फोरबायदि बिदि थांलायनांगौ गोजानाव खामानि माबाफोर गैयाबा फायखारिफोर फायखारिफोरोनो रायलायनानै बेफोर न' हरनाय बेब'स्था बेफोरबायदि खालामनो हायो आरो जों
औ
मा होनो नोंथांमोननि साइदआव थ' एरियायाव बिदिनो टाउन्स एरिया गेलेयोनादि गामि एरिया गेलेयो नोंथांमोननि साइदआव
जोंनिथिं गामि एरिया गोलैयो नोंसोरनिथिंलाय
जोंनिथिंबो गामि एरिया गोलैयो थावना बिदिनो एसे गोजोनसो जायो आरो थाउन थांनांगौबाबो गामि एरिया नालाय बिदिनो औ हा
नोंथां नोंथांमोननिहा हाजो हाजो खाथि जायो नामा
हाजोआथ' इदिनो खाथियालाय खाथि होनजायो ओमफाय बांद्राय एसे जानगारसो जागोन आरो खाथिलाय खाथि होनजागोन होनबाबो एसे जानगार जागोन आरो
औ
दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय उनाव लोगो मोनफिनगोन ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां